हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ खौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ ओरैनो?
अ नोंथां आङो दा मोजाङैनो दंथ'यो बिदिब्ला नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथां आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों नोंथांमोननि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय बैसागो फोरबोखौ माबोरै दि फालिनाय जायोबा खुंनाय जायो। नोंथांजों आङो एसे सुंद' सुंद'ब्लाबो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
अ अ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलनि बा खाथि खाला ओनसोलफोरनि बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो? नोंथाङा आंनिसिम एसे फोरमायना होदो।
अ ओ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नों थाबो मिथिखायो नङा होमबा? अ जेरैहाय जोंहा बैसागुखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों जोबोद जेनेबा बैसागुआव जोंहा रंजा बाजा बे बेफोरबायदि रंजानाय सान होननानै जोङो मि थियो आरो ना। ओ बेबायाददिनो जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागु जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दंङ आरो औ बेबादिनो जों आरोहाय बैसागुखौ मोननै बाहागोआव खालामनो हायो जेरै हाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनो बैसागो
औ औ!
जों गिबियाव मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो। बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौ खौ थुखैनाय जायो आरो औ बेबादिनो जोंहा आरोहाय ओ मोसौखौ सैथ्र' दानानि जोबथा सान एबा खालाराव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
खौ थुखैनाय-थुखैनाय समाव मोसौनि मोसौखौ थुखैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ साम थाय नांगौ जायो जेरैहाय दिगलिटि बाद थाराय बेबायदिनो फान्थाव पायनालाव आरो ना हालदै जोङो बेफोरखौ जोङो जाय दिन खालि मोसौ थुखैगोन बे दिन सानसे सिगां एबा सानसे आगलावनो जोङो
औ नंगौ
दोनफैनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो औ जाय दिनखालिहाय मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जोङो फुङावनो दुगै स्रां लोबस्राङै सिखारनानै बा जोङो मोसौ खौ ओ मोसौनि थुखैनायनि सिगांहावहाय जोंहाम जाय जि जि फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमदोंअन बे फिथाय खौ फिसा फिसा हानाय जायो एबा ओम मालाफोरबो सुनाय जायो आरो ना अ ओ बुंङो थाङोब्ला जोंहा औ बेबायदिनो मोसौखौ जोङो जामफै बा बेफोरबायदि फोथारफोराव लांना जामफै नाला दैमा दैस थुखैहैनाय जायो आरोना ओम बेफोर ओ थुखैहैनायाव जोंहा ओ मोसौखो जोङो डिग्लिलिटि धानाय जोंबो बुनाय जायो आरोना ओ बेखौ मानो बुनाय जायो होमब्ला औ जेन जोंनि मोसौ मोसाफोरनाव बेमार आजोर फोरा सोमजिया बेनि थाखाय औ बुनाय जायो आरो औ ओम बे औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नेमखान्थिया दंना गैया जे ओ जेब्ला मोसौ थुखैयो अ ब्ला बै समाव जे मेथाइ खननाय दङ' बे मेथाइखौ औ नों थांमोननि ओनसोलाव दासिमबो दंना गैया नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ थारैनो बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बादिनो मोनबाय जोंहा माने मोसौ थुखोनाय समाव गोदो गोदाय आजै आ जौमोननि समनिफ्रायनो मानो जोंहा मोसौ थुखिनायाव लाव जा फान्थाव जा बेफोरबादि ओ बोसोर बोसोर एरबायथा बेफोरबादि ओ मेथाइआ खुगा मेथाइआ जोंहा दङ' आरोना बेखौ जोङो दासिमहालागै खन' आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थुखैनाय समाव मोसौनो फोथाबो फुननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ ओ नोंथाङा औ। फोथाखौ मानो फोनना होनो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ मोसौनि फोथाखौ मानो फुनो होनबाराय जोंहा ओ जोङो मोसौनि फुथाखौ हांगार बा सारायनिफ्राय हल'नानै
औ औ।
ओ साराय बा खानथानफाय जों हल'नानै आरो थाव गोथांबा बेफोरबायदि फोन लगायनानै जोङो फ' थाखौ फुननाय जायो आरो ना। ओ बेखौ मानो फुननाय जायो होनब्ला जेन ओ मोसौ ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बा गोदो गोदायनि मानसिफोरा जै आजौमोननि समाव माने मोसौखौ माने मोसौखौ बेबादि थुखै खांनाय उनाव ओ अरनबारि बा हाग्राबारिफोराव हगारहरोमोन आरोना ओ बै समाव माने मोसा बा लख्रा बेफोरबायदिफोरा माने मोसौखौ जानो नागिर ओ बेनि थाखाय जेन ओ मोसौफोरखौ मोसा बा लख्राफोरा जाया बिसोर माने न'आव मोजाङै मोजाङै सब फैफिनो बिनि थाखाय माने बिगोमाफोरा मोसौखौ बुनानै ओ बेबायदि फथा फुन नानै हरनाय जायोमोन होनना जोङो फोथायो होननानै दासिमबो बे फोननायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय मोसौ खौहाय माबादि थुखैयो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन। ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो एखे रोखोमै जोङो मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय बायदिसिना माखासे फिथाइ सामथाइ बा बिफां बिलाइफोर बेफोर औ बायदिसिना रोखोमनि ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो न'खराव गैयाब्लाबो सक बाजारफोराव सानसे सि गाङावनो बायनानै लाबोखाना दोनफैनाय जायो। ओ बे औ बेनि उनावहाय जोङो जि सानखालि मोसौ थुखैगोन बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ बेफोरबायदिनो दुगैस स्रां लोबस्रां जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मुवा बेसादफोरखौ जोङो हानानै लाग्रो नाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ जोङो माला सुनो थाखाय जों गिबियावनो औ-औवानि थेङुल जि जिरनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि फ्राय जोङो बे थेङुलावहाय जों बै गासै बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो सोनानै माला बानायनानै मोसौनो गानहोनाय जायो। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो गानहोखांनानै ओहो खाथि खालानि औ फुख्रिफोराव बा दैमाफोराव लांनानै जोङो थुखैनाय जायो। औ बे थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे सल' खननाय दङो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा। औ बिमा गायदे बादि दाजा बिफा हालुवा बादि जा बिदि होननाय मेथाइ दङ। जेब्ला औ जेब्ला जोङो मेथाइ खननानै मोसौफोरखौ ओ मोसौफोरनि मोदोमाव जोङो मोनसे हांगार फोनना होनाय जायो हांगारनि फोथा। जायखौ जोङो ओ औ बिदिनो सारायनि एबा थौनि थौनि खिथौनिफ्राय हख'नानै थाव गुबैजों गलायनानै बिब्दिनो जोङो ओ थाराइनि थाराजों बा दिगिलिटिनि थाराजों जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननानै होनाय जायो बिब्दिनो औ बिब्दिनो जोङो दिग्लिलिथि थाराजों बा थाराय थाराजों मोसौफोरखौ बुनानै जोङो उदां फो थारफोराव हगारना होनाय जायो। आरो बै औ फोथा फोननायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङानो बुंखाबाय। थेवब्लाबो आं खनसे बुंनोसै ओ बैसानखालि जोङो मोसौफोरखौ जोंनि उदां फोथाराव बा औ अरनबारिफोराव हगारना होनायनि थाखाय जाहाथे मोसा मुफुरनिफ्राय जोंनि मोसौ बोरमाफोरा रै खा मोनो बेनि थाखाय जोङो बै फोथा फोनना होनाय खामानिखौ मावनाय जायो नोंथां। ओ औ बिदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय मानसि बैसागुखौ सेथि सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो नोंथां। ओ सेथि सानखालि जोङो औ
औ नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंहा बैसागुआव माने मोसौ थुखैनाय सानखालिनो आरो ना
औ औ नंगौ
जोंहा गोग मिथिंगायाव मोननाय बा गोखा गोखै बेफोरबादि मैगं थाइगं ओ जेरैहा हाय ओ गासै माने मिथिंगायाव मोननाय सेजौ से था मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानाय जायो आरोना। जेरैहाय बेयाव खुंखा दिंखिया बेबा दिनो ओम माना मुनि गासै मिथिंगायाव जा मैगं थाइगं
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ मानो जानाय जायो होनबा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा फोथायखायो जे ओम मान जोंनि देहा सोलेराव माने जेन बेमार आजार सानाय सुनायफोरा सोमजिया बा जाया बिनि थाखाय जोङो माने फोथाय नानै गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बेफोरबायदि मैगं थाइगं खौ जानाय हुदा दंखायो आरो ना। औ बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो जानाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बैफोरो बायदिसिना मैगंखौ जानाय जायो नोंथां।
औ औ।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मानसि बैसागु हिसाबै माबोरैहाय फालिनानै हगार हरनाय जायो बा खुंनाय जायो नोंथाङा
अ ओ जोंनि ओनसोलाव मानसि बैसागु होनबाथाय द' ओ बैसागोनि ओ एबा सेथि सानाव जोंहा गासैबो माने गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो ओ बा गासैखौबो जोङो जोंनि गि दिरफोरखौ माने मान बा बेफोरबायदि बोर लानाय जायो आरो ना। ओ जोंनि उन उन्दैफोरनो जोङो अननाय होनाय जायो औ औ। आरो बेजों लोगोसे मानसिनि बैसागुआव जोंहा जोबोद देलाय मालाय माने सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय गासैबो माने रंजाहैनाय जायो आरो ना। जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरजों बेजों लोगोसे जोंहा दख'ना गोमो बा फास्रा गोजा बेफोरबायदि हौवासाफोराबो गाम सा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ फालि आरि लाना मानो जों मोसानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नों ओ नोंथां
औ बुंनायसाय
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मानसिनि फैसागोखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथां आरो माबायदिहाय जेने बा मोसाहैनाय जायो मा मा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहाथ' दामजु देग्रा दङ' न'
औ दङ' नोंथां। अ बेफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना आरो माबायदिहाय रंजानाय जायो औ ओ बिब्दिनो नोंथां बुंनाय बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बायदिसिना रोखोमनि जेरैहाय आइजो माहारिया द खना बिदन गाननाय जायो आरो फार-फास आर'नाइ फास्रा लानाय जायो। आरो गोजा गाबनि ब्लाउस गाननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों हौवा हौवा माहारिफोराबो गामसा गोथां गानो आरो आर'नाइ गस्ला आरो बायदिसिना रो खोमनि आर'नाइ फास्रा जोमनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ गामिनि गासै ओं आदा आबौमोन बा आबै आबौमोन ज' ज' जोङो रंजानानै मोसानो ओंखारलाङो आ रो जोङो जे मोसानो थांनायाव जों बायदिसिना रोखोमनि दामग्रा आगजु लांफानाय जायो। ओ बैफोरनि मुंफोरा जाहैबाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, हारमनि, जाबस्रिं ओ बेबायदिनो औवानि थरखा आरो आङो गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय बादिब्ला दोनैसिम आङो जोंनि ओनसोलाव ओ सेरजा आरो गंगना बे मोननै बेसादखौ आं दामनायखौ जोंनि ओनसोलावबो आरो साखाथि ओनसोलफोरावबो आं नुनो मोनाखै नोंथां।
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैफोर दामग्रा आगजुफोरा दं ना गैया नोंथां?
बुंनो थाङोब्ला औ बेफोर गंगोनाफोरखौ मोनसे समाव जों गोमालांनायखौ नुदोमोन दा दा खिन
दा खिन ओ दा खिन्थु जोङो साफा सानै बेफोरबादि औ औ--ओनसोल लाना ओनसोल दामनायफोरखौ जोङो नुनो मोननायबो जायो आरोना औ नोंथां बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बा साखाथि ओनसोलफोरावहाय बक्स बा केसेट दामनानै जे मोसायो। बैफोरखौ बाहायोब्ला जो जोंनि बर'हा बर' फोरनि बैसागो फालिनाय फोरबोआ जागोन ना जाया नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो थाङोबा जोंहा आथिखालाव माने ओ गोबां ओ मानसिफोरा माने बेफोर परन दोरोङा दामजु दाग्राफोरनि अनगायैबो माने गोबां रे बायदिसिना अदिअ रेकर्डदिं मबाइल फन बक्स बेफोरनि गेजेरजोंबो
बेफोरनि गेजेरजोंबो औ औ औ नाथाय बेफोरखौ बाहायोब्ला औ औ नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथांजों आङो औ नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागो फोरबोखौ माबोरै